नोंथां
औ नोंथांङा आंनि माथोखौ मोजांङै खोनानो हादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांखौ गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नों नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथां नोंखौबो नोंखौबो मोनाबोदिनो गाहाम हामलायनाय थाबाय।
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंङो जोंनि मोनसे आयदा बा जोंङो आमथिसुवानि आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां आमथिसुव बा जोंनि बर' समाजावहाय खाथि गासा फोरबो बे मोननै फोरखौ माबोरै फालियो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
सावरायनो हागोन दे औ
औ बिदिब्ला नों नोंथां आं गिबि गिबियावनो नोंथांनो फोरमायग्रोननानै होनोसै नामा नोंथां। कारति गासा फोरबोनि बागै।
औ दे।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंङो गिबि गिबियावनो खाथिगासा फिसा फोरबोखौ जोंङो गोबां बर' सुबुंफोरानो गोदो गोदायनिफ्राय होबोनाय जोंङो नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना बर' समाजा जेब्ला आबाद फोथारा जौनो हमगोन अब्लाना जोङो कार्ति गासा खालि ओ फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंौ बेबायदिनो जोंना कथि गासा फोरबोखौ आइ बिमा लोखिनि नावैहाय जोंना मावो आरोोना नोंथां होयो बेबायदिनोहाय जोंना बर' सुबुं फोराहाय गोदोनिफ्रायनो कातिक गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोोना नोंथां बे उनावहाय जोङो खााथि गासा फोरबोखौ माबोरैहाय फालियो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जेब्ला कार्तिक मास फैगोन अब्लानो जोङो दुब्लि फोथारावहाय माइयावहाय आलारि बाथि लगायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों
औ औ नोंथां।
औ। बे जोङो आलारि बाथिखौ मानो लगायो होनोबा जाहाथे जोंनि बोथोरनि माइ आबाद दा ओ मोजाङै मोजां जाथों बेनि बेखौ ओ मोजां साननानै जोंना मोजां साननानैहाय बर' सुबुंफोराहाय ओ दुब्लि फोथारावहाय आलारि बाथि लगायहैयो आरो। बे आलारि बाथिखौ जोङो माबोरैहाय लगायनो होनोब्ला जोङो जेब्ला मोनाबिलि सम जागोन अब्लाना जोङो गिबियावनो न'नि बाथौ थानसालियाव लिरस्रां लो लोबस्रां खालामनानै जोङो जेरैहाय लाइजौलाय बनानै गय जरा फाथै जरा होनानै जोङो नारें जुम्ब्रा होनानै बेबायदिनो ओ आर'ज खालामनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो थाइगिरनि खंखौ लानानैहाय जिरना लानानै ओ औवा दालाय बे औवा दालायखौ जोङो जं फार फाननानै बे थाइगिरनि खंखौ जोङो थुनाय जायो बे थाइगिरनि खंखौ जोङो जरासे लांनानै दुब्लि फोथाराव
औ।
जेरै जोंना माइसालि माइ दङ नङा होमबा नोंथां? औ बे माइसालि माइआव जोङो जेरै फुलफा ख्रि माइब्रा जोसा बेफोरावसो जोंना फुजा होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेयाव जोङो बे थुनानै लांनाय ओ मा होनो थाइगिरनि खङाव आलारि बाथि बाहायो बे आलारि बाथिखौ जोङो गिबियावनो जरासे ओ बे माइब्रा माइरं बा जोङो फुल फाख्रि बेयाव होनो फुना होनानैहाय जोङो बेयाव जानाय थाव बा जोङो बेबायदिनो धुप धुना होनानै ओ लाइजुलाइ गांसे गय जरा फाथै जरा बा जोङो नारें जुम्ब्रानि आखाइ होनानै बा जोङो खखाय होनानै जोङो फुजा होनाय जायो जाहाथे माबोरै फुजा होयो जेनेबा जोङो आइ बिमा माइनावखौ गोसोखांनानै फुजा होयो बे आइ बिमा माइनाव जोंनि माइया बोसोरनि माइआ मोजाङै मोजां जाथों होननानै जोंनि बर' सुबुंफोराहाय बे दुब्लि फोथाराव ओ आरज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना बेयाव जानाय थावखौ लानानै आखायाव ओ माइनि गुदियाव जोंना फोनना होननायखौबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां मानो फोनना होयो होनोब्ला जोंना जाहाथे बे थावखौ फोनना होयोब्ला माइआ स्ल स्लद बारनबोयो होननानै जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ फोथायोमोन आरो। नोंथां बेबायदिनो ओमफ्राय जोंना बेयाव बेखौ फोननानै आखाइ खबस्रा खबस्रा ओ आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो बा जोंनाव सल' खननायखौ नुनो मोनो आरो। ना नोंथां जेरैहाय जोङो आखाइ खबस्रा खबस्रानो हुर सखा हुर जोंहानि माइखौ दाजालां एम्फौ एनला दाजा गोमोन गोमोन जाथों जोंहानि माइआ होननानै बर' सुबुंफोराहाय दुब्लि फोथाराव सल' खनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय फैनानैहाय जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय फैना बेबायदिनो मोसौ गलि फोरावबो जरासे होनानै आलारि बा थि सावो बेनि उनाव जोङो बारियाव सावो बारिनि उनाव साव खांनानै जोङो आरोबाव ओ लामायाव सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों औ।
औ बेबायदिनो सावनानैहाय जोङो ओ गाजि जानो थाखाय जोङो खाथि खालायाव थानाय गथ'फोर बा जोङो न'खरनि माखासे गामिनि मानसिफोरखौ लेंनानै जोङो ज'यैनो गाजि जालायो बेनि उनावहाय जोङो न'खरावनो ज'यै ओ दाउला दाउ गोजा मासे जानायखौ जोङो खाथि खा खालि नुनो मोनो आरो ना नोंथां मानो जायो होनब्ला जोंना दाउला दाउखौ जायोब्ला जोंना न'खराव दाउफोरा बुरजा जायो होननानै जोंनि बर' सुबुंफोरा फोथायो आर ना नोंथां? बेैहाय जोंना खााथि गासा फोरबोखौ जोंनि हालामाव बेबायदिनो फालियो बेनि अनगा जोंना ओ आमथिसुवा फोरबोखौबो बेबायदिनो फालि बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां आमथिसुवाखौबो जोङो जेब्ला आसार मास सफैगोन अब्ला ओ जोङो फालिनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेब्ला आसार मासनि स्नि दान जागोन बा स्नि सान जागोन अब्लाना जोंना ओ आमथिसुवाया जागायजेनो आरोना नोंथां? बे आमथिसुवाखौहाय जोंनिया ओ जोंनि बुहुम खौनो सुवा जानाय सान होननानै जोंनि बर' सुबुं माखासे बि फोथायो आरो ना नोंथां बै सानखालि जोङो न'नि थानसालिफोराव बाथौ सावा बा जोङो बेबायदिनो माइ फोथार फोरावबो जोङो हालेवा माइ गाया बा जोङो बे नो हा हाफोरखौ खदालफोर जों जावा आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना बेफोरखौ जावोब्ला बा जोङो ओ बाथौ थानसालिफोराव हाबोब्ला जोंना सुवा जानाय होनना नै फोथायनाय जायो आरो ना नोंथां आमथिसुवा खालि बेनि उनावहाय जोङो बे आमथि सुवाखालिनो जेब्ला आमथिसुवाया जोबगोन अब्लानो जोंना न'खराव फुजा होस्रांनाय जायो आरो ना नों थां औ। जाहाथे बेफोर सुवाफोरा खारदो खारथों बेनि थाखाय जोङो दै सारस्रिनानै बा गोबां फिथाइ सामथाइबो बोथोरनि होननानै जोङो फुजा होनाय जायो बेयाव जोंना बोथोरनिनो फि थाइ सामथायफोरखौबो जानाय जायो आरो ना नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां आमथिसुवानि बागै बा जोङो कारति गासा फोरबोखौ नोंथांमोननिथिं बा
अ अ नोंथां दे हागोन मानि आं दा आमथिसुवानि बागै आङो सावरायनि जोंनि थिंजाय मारैहाय नेम खालामो माने बयनिबो गामियाव एसे बेलेग बेलेग इसे बानायनाय जायो। खिन्थु एखे एखे बोथोरावनो बे आमथिसुवाखौ फालियो थेवबो माने एसे माने गामि लायै गामि एसे मानि बेलेग बेलेक नेम खालामो आरो। दा जोंनिथिंजायहाय माबायदि नेम खालामो आं बेखौ नोंनो नोंथांनो ओ फोरमायनानै खिथानोसै ओ जोंनि थिंहाय माने ओ एखेयानो माने थेवबो माने जेथिया आसार मासनि जा सातदिन जायो होमबा आमथिसुवा नाङो। आमथिसुवाखौ बे आमथिसुवा माने जोंथिं आमथिसुवा हाबनाय लोगो लोगोनो जोंनिथिं माने न' लिरनाय जि सुनाय बेखौ बाहायनाय जाया ओमफ्राय हाल एवनाय बेखौबो बाहायनाय जाया माइ गायनायखौ जाया खारन माने होनबा सुवा नाङो होननानै जोंनि माने फालिनाय जायो बेखौ
औ औ
आरो
फिथाइ सामथायाइफोरखौबो बे बोथोर आमसुव बोथोराव गासै फिथाइ सामथायाइफोरखौ जाजेनो जाजेनो ना मथ बयबो जाजेनन्नाय हिसाबै जोङो आमथिसु फिथौ जानो थाखाय आमथिसुवानि साननै सिगां हानखानानै दोननाय जायो आरो फिथाइफोर खौ आरो जेरै दा खान्थाल फिथाइ ओंखारो थाइजौ फिथाइ थायो आरो आनारस बेफोरो थाइजौ खान्थाल आनारस बेफोरखौ जों दा बोथोराव मोनजानो हायो नालाय दा बे फिथाइखौ माने जेथिया आमथिसुवा जायो बे समाव माने बयबो गामिनि मानसिफ्रा ज' ज' आमथिसुवा खान्थाल फिथाइ थाइजौ जानाय दोननानै ज' ज' ज जानो फैयो बेखौ गामिनि मानसिफोरनो रायजोफोरनो जाहोनो था खाय मानि जोंनिखिजाहाय साननैसो हाननानै दोनग्रोनाय जायो थि आमसुवा जायो फाननो हामा सुवा नाङो बेफोरखौ फोथायनाय जायो आरो जोंथिं
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो माने साननै सिगां हानथुमनानै जमा दोनखायो माने जायनो गामिनि मानसिया बेरायनो फैयो जानो फैयो होनबा जानो होनाय जायो खारन आमसु बोथोर आमसुवा दिनखालि हाननो हामा ओमफ्राय जानाय समाथ' आम सुवादिनखालिसो जायो बयबो ज' ज' आमथिसुवानि फिथाइ साम जानो होननानै ओम दा सुवा नाङो होननायखाय जोंथिं हानगारनानै दोनो आरो ओमफ्राय सुवा नाङो एदिन माने जों जोंनिथिंजाय माने आमथिसुवानि साननैसो सिगां मिथिं जागोरो आरो मिथिंजानानै बुङोदि आमथिसुवा एकथ' थारिखाव आमथिसुवा मानि सातथा माने सप्तासेयाव आमथि आसारनि सातदिननि आमथिसुवा जागोन आमथिसुवा फार्त दिनखालि गामियाव माने हाग्रा एवनाय बेफोरखौ लायो आरो गामिया रायजो हलाय माने जेखिया दिनखालि हाग्राफोरखौ एवो हाग्राफोरखौ दानफायो बा माबाया हाग्राया जौनो हाया बिदि होननाय नेम मोन एसे फालिनाय जायो औ दा ओंखायनो जोंनिथिं रायजो नाङैनो ज' ओंखारनानै गामिनि लामा बस्रां दानस्रां लांदां खालामलांजोबो आरो माने लामा लामा हाग्रा रजायो बेखायनो माने दानस्रां जोब दानलांदां खालामो बेखौ दानखां आरो आरो गाव गावनि बारि बागान लामा जिंफ्राव गासिावबो हाग्रा दंबा बेखौ बेखौ माने सिखाराजों माने दानस्रांजोबो एवस्रांजोबो माने ओइ दिननि एवबा माने सुवाजों हाग्राया जौनो हाया बेखौ फोथायनाय फोथायनानै लायो आरो थिं बे नेमखौ फालिनाय जायो आरो ओमफ्राय माइ बोथ' गायखायानो जोंनिफ्राय जेथिया आमथिसुवाया सानब्रै फालिनाय जायो सानब्रैनि उनाव बयहाबो जेनाखि जि जोम सुस्रांजोबो न' लिरस्राङो बिनिफ्राय आरो जमा राइजोयै ज' आरो माने मोनसे फुजा फाथिनाय जायो आमथिसुवा नामै आ रो दा फिथाइखौनो ज' खौ खालामनानै ओ खान्थाल थाइ आनारस मानि जा फिथाइ दं जाम बेफोर गासै फिथाइखौ बो ज'मा खालामनानै हाबजोबनानै माने ओइदिन माने सानब्रैयाव फुजा होनाय जायो आरो। माने सुवा सु माने सुवा थांबाय होननानै माने फुजा होनाय जाया आरो सुवा सावगारनाय जायो आरो माने जोंथिं इ फालिनाय जायो माने जों बेखौ नुनो मोनो आरो गामियाव बिदि फालिनायखौ ओ जिथिया अ सानब्रै जायो होमबा माने सुवाजोबबायनानै न' माने गामिनि जोंनि गामिनि मानसि फ्रा माने न' न' खिथायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
न' लिरनांगौ सानब्रैयाव जि सुनांगौ ओमफ्राय फुजा दं बिदि होननानै गासैनोबो न' न' खिन्थानाय जायो ओमफ्राय जमाहै फुजा होनाय जायो गामि हलैनो। जों बेखौ फालिनाय जायो आमतिसुवा हिसाबै जों बेखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो काति गासा हिसाबै काति गासाखौबो जोंथिं फालिनाय जायो। का थिगासाखौ जों थिं माने ओ औवा दनानै लागोरगोन औवा दाना नै माने ओ गोफार गोफार फारनानै लागोन ओमफ्राय आरो थाइगिर बिखंखौ दाननानै लागोन आरो। लानानै ओ न'आव माने फुजा होलांग्रोगोन आरो गय फाथै जरा फुल लाइ
औ नंगौ नोंथां।
साखि सावनानै थांगोन ओमफ्राय जाय मानसिया बाव सा सावनो थांगोन माने आयजो माहारिया थांनाय जायो आरो माने हिनजाव थांनाय जायो बेव दुगैस्रां लोब दां खर' माने हसारनानै थांगोन हसारनानै थांनानै बे लायजो ओ
औ नंगौ नोंथां।